खोनादों नोंथां
औ
जागोन जागोन
औ दा बोथोरा नोंसिोरनिथि माबोरै जानानै दं एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनिथिं दा बिराद गरम बुंनो थाङोब्ला बै ब्रैजि डिग्रि टेम्पारेसाराव दङ होननानै बुंनांगोन मानोना दावदैखौबो सानदुंआव होब्ला मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने बिदिनो हमदांनो हायो आरो।
अ नोंगो ना अ जोंथिबोथ' बिदिनो दंगासिनो नै थाननो हाया दा उन्दुनोबो सुखुवा थाबायनोबो सुखुवा जानाय लोंनो थिग गैया मा होनबावनो आरो
औ औ नोंथाङा बेबायदि एसेबां मानि सानदुं दुंनायखौ जानायनि जाहोनखौ मा होननानै सानो?
दा जोङो बेखौ मानसिनि सुबुं अनजिमा बांनायखौनो होननानै बुंनो हायो जोङो।
औ औ
सुबुं अनजिमायाव बांनायनि उनाव जोंनि गेजेराव गोबां दारिमिनफोर दिहुननाया जाखांफैबाय बिनि गेजेरजोंनो गारि मथराबो गोबां बिबांनि जाबाय बिफां लाइफां दानफैबाय बेबायदिनो गोबां जानो हमनो हायो जोङो।
नोंगौ नोंथा नोंथांआ सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। हेल' मा होनदों? नोंथांआ
औ खोनादों। हेलौ